अ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों दे।
औ नोंथाङा दा मा खालाम औ नोंथां
ओरैनो सेथ्लायाव ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ दे नोंथां। नोंथांनि खबरफोरा दासान्दि माबारै?
खबरा आंना माने गेजेरावनो माने मोजांबो नङा बांद्राय मोजांबो नङा बांद्राय गाज्रिबो नङा नोंथांनालाय?
औ आंनाथ' दासान्दै मो जाङानो दे नोंथां।
अ अखा हादों नामा नोंसिनिथिं?
औ जोंनिखिजाथ' दा अखा गैथ'आ नोंथां।
अ
नोंथांमोननिखि जालाय
जोंनिथिं दहायसो हादोंमोन दा ओ मा होनो हाथ'वाखै आरो
अ
उम
औ बिदिब्ला दिनै आङो नों औ औ लोंखांबाय नोंथां।
उम
नोंथाङाबो लोंबाय ना?
ओ ओ आंबो लोंखांबाय।
औ दिनै नोंथांजों आङो माने माइ आबादनि बागै माबायदि माने माबाय आबादखौ मायदि मावनाय जायो? बेफोरनि बागै एसे सा रायनो होन्नानै सानदोंमोन सावरायनो हा
ओ अ' सावराय जागोन दे नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथाङा ए से फोरमायनो हागोन नामा? जेनेबा माइ आबादा, जोंनि जिउ आव माबायदि आरो माइ आबादखौ मा रोखोमै मावनाय जायो बेफोरखौ
उम माइयाथ' मा होनो दा मा होनो जोंनि गुबै मा होनो मानसिफोरनि मा होनो गुबै आदारि हिसाबैनोथ' जाग्रा हिसाबै बेथ' बाहायजाखायो। नङा होम्बा माने माइखौ सौनानै बेनिफ्राय माइरं दिहुननानै जोङो बेमार रंखोनो जानानै माने जोङो थांनानै दङो नोङा होमबा
औ
उमहम मा होनो बिनि अनगायैबो मा होनो आबादारिफोरा जेनेबा आबाद मावनानै
औ
मा होनो माइ माइ आबाद मावनानैनो माने एसे ओ इदिनोस जेबो मावै मानसिफोरा बेजोनो माने गावनि जिउखौ माने मोजांङै दैदेनलांगासिनो आरोना
औ
उम माइ आबादखोथ' जोंआ इदि माने हो मावा नालायथ' आंबो बारा इदि माने बारा इदि एक्सपिरियेन्स गैया जेनेबा
औ औ
ओ होनबोला आं मिन्थिया आरो जिखो नुदो बेखौल'सो मिन्थिगो आरो ना
औ नोंथां।
नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माने माबायदि इदि आङो माने बारा इमान मोजाङै मिन्थिया आरो होहो
औ अ बिदिब्ला माइ आबाद खौ माबोरै मावनाय जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो माने जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुङो। बेखौ माने फोनो थाखाय जोंनो गोदोनि माने बोसोरस से सिगांनि जिख खिनि माइ हानानै दोननाय एबा जाय खौ जों माइ होननानै बुङो। बेखौ माने जोङो माइलि हिफाबै जोङो सोमनानै दोननांगोन दैयावहाय बेखौ हरसे बा हरनै स सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय गाजा बेरनो थाख फाय आरो बेख खौ जेनेबा अ बस्था एबा थयलाफोराव बिदिनो सोना दोननाय जायो। बिनिनो बेखौ बोखांनानै हायाव हायाव एबा
खैदिन नो खैदिन दोनो बेखो माबाखो मा होनो एख ओ जेनेबा माइखो सोमनानै दोननायखो
औ नारखो सोमना दोननाया सोरबा हरनै दोनोस सोरबा हरथाम बेफोरबायदि। दि दोनो आरो ना नोंथां। बेफोरबायदि दोननायनि उनाव बेखौ बिदि हाफोराव लामनानै माने गो मोजाङै आरो गाजा बिबांनि थाख फाय दिबा थास' बिलाइ फोर बेफोरबायदि माने खोबनानै होयो आरो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोंनो हानि गोनांथि जायो नङा होनबा?
ओ नोंगो
हानि गोनांथि जायो नालाय जोङो बे हाखौ आरामसे जे माने हालेवनानै लानांगोन खायसेबा आरो दानि जुगावथ' हालेवनाय होननानै बुङोब्ला बांसिनानो टेक्टर एबा गोदान गोदान आगजुफोर ओंखारदों नालाय बेफोरजों हालेवनाय जायो आरो बेखौ आरामसे। जे मोनहोनाय जायो माने हाखौ फोमोननानै लानाय जायो। जायो। बेनि उनाव जायखौ जोङो माने दैनिफ्राय दहना दोननाय बे माइलिखौ जोङो माने बे हायावनो होनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाया देर नो होनोब्ला माने खोथियानि जौनायजों खोथा सोरनाबा माने दान मोनसेजों देरो आरो सोरनाबा दान मोनसे जालायनाङा। नैजि नैजिबा बेफोरबायदि सानफोरावनो जोङो बे खोथियाखौ माने फुनानै फुनो हायो आरो। माने बेलेग हायावहाय जोङो गायस्लायनो थाखाय फाय
ओ ओ
बे हायाव गायस्लायनो थाखायबो जोङो हाखौ मोजाङै फोमोननो गोनां जायो। मोजाङै हालेवनानै बेवहाय आलि सालि होनांगौ। जायो आरो गुबै बाथ खोथायानो जाहैबाय जोंना बेयाव दै नांथारगौ जोंना दै गैयाबा बे माइ आबादा जानो हाया आरो बेनि उनाव बिदिनो माइखौ गायनानै दोननाय जायो माइखौ गायनानै दोननायनि उनाव बे माया गिदिर माने मोनजासिम बेसेबां गोबाव सान नांगौ आं बे खौ एसेफाग्राब बेनि सायाव आइडिया गैया नों थां आरो बेखौ जोङो देरनायनि उनावहाय जो बियो बिबार जायो बिनिफ्राय जोङो बिबार जाबोलाबोना नोंथां माने एम्फौ फोर जायैनि थाखाय बेवहाय मुलि होनाय जायो। एबा हासारफोरबो होनाय जायो आरो।
उम उम
आरो बेनि उनाव बियो थ' बिबार बारबाय नालाय बियो फिथाइ थायनानै फिथाइ राबोला
उम
उम
उम
उम खोनादों ना नोंथाङा मोजाङै? अ नोंथांनिखौ आङो बारा मोजाङै खोनायाखै नेतनि प्रब्लेम जादोदां।
अ
उम ओ बुहुत सिगांनि
नोंथां